हेल' नोंथां
हेलौ
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो मोनाबिलि ओ गोजोन हामलायथि जासिहर बाय नोंथां।
अ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ दायो नोंथाङा मा खालामदों?
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ दायोथ' आङो नै औ दायोथ' आं नै ओरैन्सो दंथ'यो नोंथां खोनादोंना
बिदिब्ला नोंथाङा दि नोंथाङा ज अ खोनाबायना नोंथां एबार
औ औ खोनादों
ओ नोंथाङा जुदि दायो ओरैनो दंथ'योब्ला जोङो दान्दिसे सम मोनसे आयदा लानानै साव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला जोङो हा गेब्रेंनाय एबा हा गुबुंले जानायनि सायावनो सावरायदिनि नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ
सावरायजागोन
बिदिब्ला हाफोरा माबोरै गेब्रेंदों जोंनि ओनसोलथिंजाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबायदियै हाया दा गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोनायखौ नुबोदों एबा माबायदि गेब्रेंबोदों बिनि सायावनो जोङो सावरायदिनि बिदिब्ला
औ जागोन दे नोंथां
औ दायो आं फोरमायग्रोनोसै नामा बिदिब्ला नोंथां
औ दे नोंथाङा फोरमायग्रोनानै होदो
औ दा हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हा गुबुंले जानाय खौ जोङो मिथिनो हायो दा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो नायोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय अनेक आथिखालाव सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला गोदो गोदायनि जि सुबुंफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम लानानै गासैबो सुबुंफ्रानो जोङो आबादनि सायाव सोनारनानैसो थांनानै थाबोनाय नङा होमबा जोङो आबाद मावनानैसो ओ माने जानानै थांनानै थाग्रा सुबुं हारि दा गोदो गोदायनिफ्राय जिबायदियै माने हाफोराव आबाद मावबोदोंमोन बै समाव माने जि ओ अरगेनिक जायखौ
औ
जिबियारि हासारफोर जों मावबोयो जेरै गोबोरखि बा बायदि मैया जे खानस्रि हासार बेफोरबायदि माखासे जि हासारफोर जिबियारि हासारफोरजों जिबायदि मावबोदोंमोन बे समाव माने हाफोरा नांगौबायदि माने जिबसाफोर दंमोन बे समाव माने हाफोरनि जेसेबां गुबुंले जानाय जेबो गैयामोन आरो जायनि थाखाय माने बिफां लाइफांफोरनि थाखाय बा आबाद फसलफोरनि था खाय जोबोद माने मोजांमोन होननानै जोङो साननो हायो आरो बा जिखिनि माने जि हायाव जिखिनि आबाद गाया मानो बे आबाद फसलानो माने मोजाङै जायोमोन आरो मानोना बे समाव हाफोरा माने जिबायदियै लाइफांफोरनो नांगौ बेबायदि गासैबो सफुंसार मुवाफोरा हाफोराव थानायनि थाखाय लाइफांफोरा माने नांगौ बायदि संसारफोरखौ मोननानै माने आबाद फसलफोरा जायोमोन आरो नाथाय समजों लोगोसे गोबां सोलायबोबाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय गोबां माखासे दा माने सुबुं अनजिमाया बांबोनाय लोगो लोगो जि हानि जि अरथायाइ बे हानि अरथाया दिनै खमायलांगासिनो दं। माब्रै खमायलांदों होनोबा दिनै गोबां सुबुं अनजिमा जानाय लोगो-लोगो दिनै माने थानो थाखाय जायगानि आंखाल जानायलाय बैफोरबायदि जायगाफोराव दिनै न' बिल्डिं बायदिसिना आरो गिदिर-गिदिर इन्डास्ट्रि बेफोरबायदि उयदुग दारिमिन बेफोरबायदि फसंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जायनि थाखाय बिफां लाइफां अरनबारिफोरा जोबस्रांलांनो हमबाय आरो हानि अरथाया बेबायदिनो माने खमायलांदों होननानै जोङो माने साननो हायो आरो। बेबायदि दा बेफोरबायदिनि जाहोनाव दिनै माने ओ बिगियानारि आदबजों दिहुनाय जिथुनि कि माखासे केमिकेल एबा मुलि बैफोरबायदि जोंसो आबाद मावनायखौ जोङो माने नुनो मोनसै मानो होनोबा दिनै माने हानि जे आबाद मावबोनाय हा बे हाया दिनै माने अरथाया खमायबाय जायनि जाहोनाव दिनै दखरसे हायावनो गोबां माखासे आबाद फसलफोरखौ दिहुननो गोनां जानायाव माने गोबां माने हासार जेरै रासायनारि हासार बाहायनो गोनां जाबाय केमिकेल बायदिसिना बा बाहायनानै माने आबाद फसल मावनो गोनां जाबाय। दा बैफोरबायदि केमिकेल बाहायनायनि जाहोनावनो दिनै माने ओ हाफोर गेब्रेंनायखौ जोङो गोबां बिबांनि नुनो मोनबाय आरो। आरो दिनै कलकारखानानिफ्राय जि बायदिसिना गारजानाय जाबोर दाखोर जेरै प्लास्टिक बायदि मैयाफोरा दिनै हाफोराव गारजानायनि जाहोनाव हाया गुबुंले जाबाय। प्लास्टिकया मोनसे जोबोद गेब्रें होग्रा हा गेब्रें होग्रा मानोना हायाव थानाय माखासे जिबसाफोरखौ बेक्टेरियाफोरखौ बियो प्लास्टिकफोरा माने सिथारनायनि जाहोनाव हाफोराबो गोबां माने गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो।
औ।
जाबोर दाखोर मुलि बायदिसिना बाहायनायनि जाउनावनो गोबां माने हाया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा नोजोर होयोबा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जि गोदोनिजों दाजों माने अनेक जोङो माने सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो जायनि थाखाय आथिखालाव गोबां माने बेराम आजारबो जानायखौ जोङो बांसिन मोनबाय गोदो गोदायनियाथ' बारा बेराम जायामोन। मानो होनोबा गोदो गोदायनिया बिराद माने केमिकेल बाहायनाय गैयामोन। बेनि थाखायनो माने बेराम आजाराबो जोबोर खममोन आरो नाथाय आथिखालाव जेसेबांनाखि मैगं था थाइगं जादों गाससिबो जोङो केमिकेल मुलि आरि दानि रासायान ओ जि केमिकेल बे केमिकेलजों ओ बानायनाय मुलिखौ जों जोङो मोनजानाय जायो नालाय बेनिखा खायनो गोबां बेराम आजार जानायखौ जोङो माने ओ मोनदांसै आरो नुनो मोनस सै आरो दा नों थांनि बायदिब्ला नोंथाङा मा सानो एसे नोंथांनि बायदिब्ला फोरमायथि होनो हागोन ना नोंथाङाबो? बेनि सायाव औ।
ओ नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांदों बे थारैनो सैथो जे जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला जोङो आथिखालसिमाव गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ जिहेथु जों गोदो गोदायनि समावहाय आथिखालनि बायदि जों रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानै ओ मावनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन मानो होनना बुंङोब्ला जोंहा गोदो गोदायहाय ओ जो-जोंनि हा फोरावहाय थोजासे बिबांनि माने सुफुंसार मुवाफोरा दंखायोमोन जिहेथु माने बे हायावहाय जेखि गैया मानो बेनिफ्राय जोङो गोबां बिबांनि माने ओ फसलफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ बेनिखायनो माने बेफोरबायदि आह हासारफोरखौहाय बाहायनांगौनि गोनांथि गैयामोन आरो बै समाव जोङो नायोब अब्ला नुनो मोनो जे आथिखालनिख्रुइ माने ओ सुबुं अनजिमाफोराबो खममोन। बेनिखायनो ओ जानांगौ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जाखिनि माने गाव गावनि बारियावनो एसे एला गायनानै जानायानो थोजासेमोन होननानै ओ थोजासेमोन जानांगौ बिनिखायनो बेफोरबायदिखौ बाहायाखैमोन आरो ओ बिगियान मुगाया जौगायैनि जाउनावहाय बैफोर ओ माखासे रासायनारि हासारफोराबो दिहुनजायाखैमोन। नङा होमबा औ बेनिखायनो बेफोरबायदि खौ बाहायामोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ गोबां बिबांनि दंफां लाइफां दंमोन बा जोङो जिउ-जिउ जिबिफोरनि ओ जाखिनि ओ खिनानै ओ ओंखारनाय बेफोरो हासार महरै जेरै जों मोसौनि खियाहाय गोबोरखिया हासार नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंहा दंफां लाइफांनि फ्राय जाखिनि बिलाइफोर बा जों मैगं थाइगं लेबनानै गारनाय जाखिनि बिगुर बेफोरबोथ' हायाव गारनानै दोनोब्ला बेबो सेवनाय सेवनायनि उनावहाय मोनसे हासारानो महर लायो नङा होमबा?
औ-औ।
बे फोरो माने गोबां मो-मोजां हासारमोन आरो बेफोरनि गेजेरजों फसलफोरा मोजाङै जायोमोन।
औ।
नाथाय आथिखालाव नायोब्ला नुनो मोनो ओ ओ गोबांथार सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहाय न' बांखौबो न' न' बांखौ गायसननानै लाबाय जायनि जाउनावहाय आबाद मावनो थाखाय खम बिबांनि ओ हाफोरा खमायलांबाय बिनिखायनो म माने ओ आबादारि बिथांमोनहा ओ गोबांथार मो दखरसे हायावनो गोबांथार फसल दिहुननो थाखाय बेफोरबायदि ओ रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानै माने मैगं थाइगंखौ दिहुननानै सुफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंहा बैफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां थारमाने ओ खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो हायावहाय ओ नांनायनि नांनायनिख्रुइ गोबांसिन हासार बाहायनायाव ओ बे बे हायानो माने गेब्रेंदों आरो बेवहाय माने फिन ओ आबाद फसल मावनांगौब्लाथाय माने ओ रासा नारि हासार बाहायाबानो जों बेयावहाय फसलखौ दिहुननो हाया जालांबाय आरो। बेनिखायनो ओ बे हायाव ओ गोबांथार बिबांनि रासायनारि होनायावहाय जोंहा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि लोंनाय दै खौ जोङो हा सिंनिफ्रायसो दिरहुनो नङा होमबा? बैफोर हायाव होनाय रासायनारि हासारफोराबो माने ओ बै दैजोंहाय गलाय मन्देर जाहैनानै जोंनि लोंग्रा दैखौबो गेब्रें होनाय जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेनि जाउनावहाय जोङो गोबां थार माने बेमार आजारजों मोगा मोगि जानांगौ जायो ओ जायनि जउनाव जोङो आथिखालाव नायोब्ला जों नुनो मोनो जे उन्दै बैसोआवनो ओ गोबांथार माने फसलफोरावबो ओ हासार हासाराव रासायनारि हासार होनाय मैगं जानायनि जाउनावहाय उन्दै उन्दै बैसोआवनो मेगन नु खमायलांनाय बा खायफा सुबुंफोरनि ओ देहायारि ओ देहायारि माने बारायनाय आरो बेनि अनगायैबो खानाय फोराबो मोनलांनाय गोबांथार माने सानाय सुनाय बेरामजोंहाय मोगा मोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंङो औ
बेफोरो जाहैबाय गासैबो बे रासायनारि हासार आरो लोगोसे जि केमिकेल बे केमिकेल बाहायनायनि सायाव गासिबो नङा होमबा नोथां बेफोर औ बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनावनो माने बे बेरामा बेमाराबो बारानिफ्राय बारा जाबाय आरो गोदोनि सुबुंफ्राथ' एसेबां बेराम आजार जानायखौ जों नुनो मोनामोन नङा होमबा। नाथाय आथिखालावथ' जोंङो बांसिन माने बेराम आजार जानायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो सानाय सुनायनिफ्राय लानानै गोबां बेरामफोर जानायखौ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा बिदिब्ला समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
बेखायनो जोंङो बे जे हा गेब्रांनायनि सोमोन्दै सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोंङो बे खिनियावनो दोनथ'दिनो नोंथां नोंथांजों बेनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय माखासे बाथ्राफोरबो जोंङो मि थाना मिथिलायनो हाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय
औ दे नोंथांनिफ्रायबो आं आंनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय मानो होनना बुंङोबा आंबो गोबांथार नोंथांनि फ्राय मिथिनो मोनबाय औ दे औ